औ
औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना? औ जों दायोहाय आइजोफोरनि सोमोन्दै लारायनो सानदों नोंथां रायलायजागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
जेरै जों मोनथियो आइजो होनोब्ला जोंनि समाजनि मान गोनां मानसि आइजो होनोब्ला जोंफोर बुंनो थाङोबा जेरै जोंनि बिमा जोंनि बिमानै जोंनि बिमादै जोंनि आनै एबा जों बुहुमनि माने सुबुंफोरखौ जायफोरा सिख्लाजों बिसोर अ माने आइजो होनना बुंनो हायो आरो। औ हिनजाव माहारिफोरखौ। दायो जों रायज्लायनो सानदों माने आइजोआ माने जोंनि जिबनाव माबायदिह माने जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट आरो। जोंनि थाखाय माबायदि आइजोआ माने गोनांथि जोंनि समाजफोराव आं बेखौ फोरमायनो सानदों जेरै जों मिथियो आइजो होनोब्ला जोंनि बिमा जात्रायावनो जाय जोनोमगिरि बिमा जोङो बे बिमानिफ्रायनो माने बुहुत मोजां मोजां खामानि एबा बुहुत मोजां मोजां गुबुन मालायजों फोस्रांनो हायो। जोंफोरो जेरै उन्दैनिफ्रायनो जोंफोर बिमादों आइजोदों मारैहाय जोंफोर माने केयार खालामबोजादों। जों मारै जोथोन लाबो जों लाबो जादों माने बे बुहुमाव बे समाजाव माने आइजो गैयामोनब्ला जोङो जेरैहाय उन्दै बेंखायनो माने जेरै रोंदों जेरै मोजां मोजां खामानि रोंबोदों जेरै जोथोन लाबो जा दों माने जोंफोर बिदि जोथोन लाजानो मोननाय नङामोन आरो आंनि साननाय मथेबा। औ
दा नोंथां दा औ औ औ दा नोंथां होननाय बायदिनो आइजो जा बिमा माहारिफोर दा बिथांमोन गैयाब्ला जोंहा बे मुलुगाव जोनोम जानाय ओ मोनसे जा जों जोनोम दे जादों बे जोंहा थानाय नङामोन मानो होनोब्ला जोनोम होनो हानाय गोहोआ जोंहा आइजो माहारिनावल'सो दङ। जों ओ हौवाफोरा जाहैबाय जों आइजो माहारिनि थाखाय माने ओ जोंहा खामानि मावनानै बा बिसोरखौ फोथां जाहोनाय मानाय बेफोरावल'सो दङ नाथाय जोनोम होनाय जा ओ माने आदब खायदा बा प्रसेस ना मा होनो बेखौ बि होनोब्ला जोंहा ओ आइजो माहारियाल'सो जोंहा जोनोम होनो हानाय गोहोआ दङ। दा जोनोम होखांनानै जोंहा जोंनि बिमाया गिबिसिन फोरोंगिरि हिसाबै जों बिमा खौनो मोनो। आरो जोंहा बे बिमा माहारि ज' आइजो मा बिथांमोनानो जोंखौ जोनोम हो होननि उनाव जोंनि खांनाय बानाय फेदेरनाय फोलावनाय गासैयावबो जोंजों लोगोसे जों बिमा माहारि बा आइजो माहारिखौनो जों मोननाय जायो।
औ
जा आइजो माहारि बिथांमोना ओ जोंखौ ओ जोनोम होनायनिफ्राय फेदेरनाय फोलावनायसिम जेसेबांखि जों आ गुन गियान ओ माने थाबायनाय रायज्लायनाय ओ बा माबा मोनसे खामानि सोलोंनो दङब्ला जोंहा जों बिमा माहारिनिफ्रायनो जों गिबिसिनै सोलोंनो मोननाय जायो नङाहोमबा। नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
बे जोंहा आइजो माहारिया जोंहा गोबां साहस गोनां। माने ब्रेभियार होननानै जों बुंनांगोन। नङा होमबा नोंथां मानो होनोब्ला बिसोरो जोंखौ। ओ जोनोम होनानै फेदेरनाय फोलावनायजों लोगोसे जोंखौ जाहोनो थाखाय। जेला जों उन्दै समनिफ्राय। जोङो देरबोबाय बे सिबां समखौ बे। जोंनि बिमाफोरा ओ बबावबा खामानि मावनानै बा। ओ मानिबा माबा मोनसे रां आरजिनायनि बेब'स्था। खालामनानै जोंखौ जाहोनाय जायो। आरो जोंखौ फोथांनो थाखाय बिथाङा। बिथां आइजो माहारिया जा बिमाफोर। बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै जोंखौ फेदेरबोदोंबो। आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जोंनि बिमाफोरा। जोंखौ ओ माने जा खामानिया मोजां। माया गाज्रि बेफोर गासैखौबो फोरोंनाया जोङो बिमानिफ्रायनो सोलोंनानै फैखानाय नङा होमबा। नोंथां जों बिमानिफ्रायनो सोलोंनो मोनो बेफोरखौ। दा नोंथाङा जोंनि बिमाफोरा। जोंखौ माबोरै खस्थ' खालामनानै माबोरै फेदेरो फोलावो बेफोरखौ एसे बुं फोरनो सानगोन नामा नोंथां।
औ नोंथां मोजां मोनबाय नोंथांनि बेफोरबायदि माने सोलोंनो मोननायनि थाखाय। आंबो बुंनो आंबो बुंनो सानदों माने जोंफोरो जोंनि समाजनि बिमा। फिफा एबा बिमा जों मिथिखायो माने बिथांमोना जोंखौ मारोरै उन्दैनिफ्रायनो माने मारै। जोथोन लाबोखो माने जों बेरायनो। नोंथाङा बुंलांबाय माने जोंफोरनि जाथ्रा फोरोंगिरि होनबा जोंनि बिमा आरो।
औ नोंथां औ।
जोंनि बिमा जोङो बे जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो बे जोंनि। आइ एबा बिमा बिनिफ्राय माने जोंफोर जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जों। फोरो माने उन्दैनिफ्रायनो माने सोलोंबोखादों आरो माने जोंफोरो। माबायदि खामनांगौ एब्ला माबायदि मोजांफोरखौ जों खालामनांगौ माबायदि गाज्रि खामा माने जों बेफोरखौ खालामनो नाङा।
औ औ।
औ माने उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबोखादों जोंखौ बिमा बिफाफोरा जोंफोरो। आं बुंनो सानदों माने जोंनि समाजाव माने दानि जुगाव। माने जों आइजोफोरखौ जेरै हौवसाफोर माने सेंग्रा। फोर माने आइजोफोरखौ दानिया माने। बिदिनो समान है जोङो माने रेसपेक्ट होनाय जायो आरो। माने सनमान होनाय जायो खिन्थु आगोलनि जुगाव माने जों नु मोनोमोन माने जोंनि आबै आबौ एबा आगोलनि जुगाव माने आोलनि। जुगाव बिसोरो। बे आइजोफोरखौ माने आरोना जोंनि बिमाफोरखौ माने। बि एसांबो रेसपेक्ट होनाय सनमान होनाय जों बिदि नुनो मोनामोन आरोना जों खोनायोमोन बिदि माने। होआ होननानै। माने बिथांमोना सानोमोन आरो आगोलनि जुगाव माने आइजोफोरनि खामानिया माने बिदिनो ओंखाम सं एबा खाम खुरनाय एबा थुरसि खुरै साफा खालामनाय।
औ नोंथां औ।
बिदिनो न'नि खामानिल' बिदि मावनो हायो होना बिसोर सानोमोन आरो।
औ नोंथां औ।
बे जुगाव नुनो मोनो आइजोफोराबो सेंग्राफोरनिस्राय खम नङा आरो ना मा फोराबो जि खामानिफोर मावनो गोसो बिसोरबो मावनो हायो जोंफोर नुनो मोनदों दानि आथिखालनि जुगाव माने आइजोफोराबो माने बुहुद जोंनि न'खरफोरखौ एबा जोंनि समाजखौ माने डेभेलपमेन्ट खालामनायाव माने मारैहाय समाजफोरखौ जोंनि न'खरफोरखौ गोजोर खालामनो हागोन माने बिदि नाजानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने आयजोफोराबो दानि आथिखालनि जुगाव माने बुहुत बि जों मोजां मोजां खामानि मावनो हायो।
औ नोंथां औ
एगजामपोलाव बुंनो सानदों माने जेरैहाय नारसिं नारसिंआवनो जे हस्पिटालफ्राव हस्पिटालावनो जेनेबा जोंनि आइजोफोर गैयामोनबा जोंनि नार्सफोर गैयामोनब्ला माने जोंनि बे हस्पिटाल फोरावबो मालाबाफोर लोमजाबा साजाबा
औ
माने जोंनि जोंफोरथ' मानसिसोना जोंफोर मालाबा लोमजायो साजायो माने बे समायाव जोंफोरखौ केयार खालामनायफोराव जोंफोरखौ नायनायाव मुलि होनायफोराव माने आइजोफोरासो साबसिन माने बिसोर हाबा हाबा हेल्प खालामो आरो।
औ नोंथां औ।
आरो आं जेरै आं बुंनो सानदों जेरै फ्लरेन्स नाइटेंगोल होननाय माने बिथाङाबो सासे आइजो माने बिथाङासो जात्रा नार्सिं होननाय बे नार्सिं बे माबाखौ बिथाङासो जागायजेननायमोन आरोना बिथां गैयामोनब्ला जोंनि बे आइजोआ गैयामोनबा जोंनि समाजाव माने जोङो बेबायदि मारैहाय नार्सिं खालामनांगौ एबा मारोरैहाय जोंफोरो मानसिफ्रा लोमजाबा माबारैहाय जों मानसिफोरखौ नायनांगौ।
औ।
माने जोंफोर जों बेफोरखौ जों मिथिनाय नङामोन आरोना औ नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो नारसि
औ दा नोंथांनि बुंनाय बादिनो जोंहा आइजो माहारि खौ सिगांनि समाव बेफोरबायदि बारा रेसपेक्ट होनाय जायामोन नङा होमबा नोंथां दा जों नु नुनो मोनबोदोंदि ओ सिगांआव हायबाबो। जोंहा आइजो माहारिया जोंनि जा ओ बे समाजाव जोंखौ हमनानै ला सोरहाबा बिदिनो ओ गथ' ओ फिसालाफोर फिसाजोफोर थाखांनानैब्लाबो ओ मानोना बिस्रा खा खामायग्रा न'आव हौवा मानसि गैया ब्ला बिथांमोनखौबो बे आइजोंनि बे बिमाफोरखौ गोबां खस्थ' खालामनानै रांखावरि आर जिनानै फिसाफोरखौ जोङो फेदेरबोनायखौ नुनो मोन दों दा नोंथां जोंनि गामिफोराव। सोरहाबा हौवा मानसि गैयै न'खर दङ आइजोल' थानाय। जा बे बे नख'रनि बिमा फोरा जोंहा मैगं फाननानैब्लाबो बा माबा मोनसे। हाजिरा मावनानैब्लाबो गोबां दुखु खस्थ'यैब्लाबो जोंहा फिसाफोरखौ। फेदेरबोदाय फेदेर औ फेदेरबोदोंमोन। बोदों आरो जा नांगौ बेखौ सुफुंनो थाखाय गोबां खस्थ' गोब्राब खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों दा बे हिसाबै जोङो। बुंनो थाङोब्ला दानि स ओ समाजाव जिबायदि आयजोफोरखौ जोङो ओ जों रेसपेक्ट होनाय जायो दा बेफोर बिसोरनि थाखाय ओ-ओ बेफोर होग्रा होनां होखानांगौ नाथाय सिगाङाव जों नोंथां होननाय बायद बिदिनो जों सिगाङाव होनाय जानायखौ नुनो मोननाय जायामोन मानो होनोब्ला सिगांनि सम समाव ओ गोदो स सानोमोनदि आइजोफोरा खालि ओंखाम खुरनै बिदिनो माखासे फिसा फिसौ न'नि खामानि औ न'नि खामानि मावनायफोरखौल' मावो बेबायदि साननाय- साननाय आरो बेबायदि सोनारलायनाय खामानिनि सायाव जों बेखौ नुनो मोननाय जायोमोन। नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदि गैला। दा ओ सोरबा हौवाबाबो सोरबा हिनजावफोरबाबो गासैबो एखे समान मोनथायखौ जों दा मोननो हायो। दा बे हिसाबै हिनजावफोराबो हौवाफोरनिफ्राय खम नङा नोंथां होननाय बायदिनो। गोबां खामानिफोरखौनो दा जेरै हमनानै ला अबावबा ओ बिरखं- बिरखंफोर बिरहोनाय एर'प्लेन सालायनायफ्रा दा आरो रकेट सालायनाय बा इन्जिनियार डक्टरानो जा गोबां खामानियावबाबो हिनजावफोरखौ जों सिगाङाव फैनायखौ जों दा नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां?
नोंथां नांगौ औ जों नुनो मोनो।
आयजोफ्रा जोंनिफ्राय
औ नोंथां नंगौ। आंबो फोरमायनो सानदों आरोना माने जोंबो जेरैहाय सेंग्राफोरखौ माने जेरैहाय जोंङो समान सानो जोंबो आइजोफोरखो बेबिदिनो समान साननांगौ आरो न' औ नोंथां बिदिब्ला जोङो बे टपिकखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय न'।
औ नोंथां औ एसेनोसै नोंथां औ गोजोन्थों औ।